हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय, नोंथाङा माबाफोर आयदायाव माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नामा?
औ आं मोनसे आइदेन सायाव नोंजों सावरायनो सानदों। बे आयदायानो जाहैबाय मा बिगियान। बिगियाना ओ दानि दिनावहाय मोनसे मोजां मोजां फारसेनि थाखाय ना गाज्रि फारसेनि थाखाय थारमाने मोनसे मोनसे ओ बिगियानानो जाहैबाय बोर ना साव थारमाने बे जोंनि थाखाय मोनसे ओ गोनांथार जानानै फैदों बा मोनसे नांथारगौ बिजों जानानै फैदों ना ओ फारसेथिं गाज्रिबो जाना फैदों बिनि सायाव आं बुंनो सानदों। दा बिगियानानो जाहैबाय मा मोनसे आ सुबुङा जेब्ला गाव ओ सोदोमस्रि एबा दानानै लानो रोंजेनदोंबा जो-जोनोम जाजेननायनिफ्राय जेब्ला ओ बिसोरो सोदोम सुबुं सोदोमस्रि बा मोनसे समाज दानो रोंबोदों बेनिफ्रायनो मा जाबोदों ओ साननाय हनायफोराबो एसे लासैनिफ्राय लासै बांबोदों। बै समावहाय मामोन ओ ओ जिब जुनारजों समान जुजाथावमोन मानसिया ओ खालि महरफोरा आलादा आलादाब्लाबो बै समावहाय मामोन ओ मानसिखौबो मोनसे जिबि हिसाबै हमनानै लानाय जायोमोन ओ थामाने बेवहाय जाहैबाय मा ओ जिबिफ्राबो साननो हरनो रोङा आरो सुबुं माहारियाबो बै समावहाय साननो हनो रोङामोन आरो। नाथाय आथिखालाव मा ओ लासै लासैनो सुबुं माहारियाबो सानबोनो रोंबोबाय। साननो रोंबोबाय दा बिनि गेजेरजोंनो मा जाबोखो मानसिफोरा एसे एसे लासै लासै ओ माबा मोनसे खामानि माव नायनि गेजेरजों ओ माबा मोन से सानदांथिफोरा लासै लासै बिसोरनि गोसो एबा गुनफोराव हाबबोबाय सासे सासेनिफ्राय सानै सानैनिफ्राय साथाम बेफोरबायदि लासै लासै एसे एसे बारायबोबाय आरो। दा बे बारायबोनायनि गेजेरजोंनो मा जाबोखो मोनसे ओ बिगियानारि बा मोनसे दिहुनथाइ थाइया सोमजिखांबाय बे दिहुनथाइनि गेजेरजोंनो मा जाबोखो ओ गुबुनाबो सोलोंनो हमबाय सोलोंनायनि गेजेरजों माखासे सानदांथिया आरो बिसिनावबो हाबबावबाय। नबा बेनि गेजेरजों आरो माखासे बिगियानफोरा बिगियाननि ओ मुवा बेसादफोरा ओ दा महर मोननो हाबाय आरो दा बे बिगियाननि मोननाय महर मोननाय मुवा बेसादफोरानो दा जोंनि सुबुंनि गेजेराव ओंखारनानै ओ दा मोजां मावखो ना गाज्रि मावखो? दा बिनि सायावहाय जोङो नोजोर होनो थाङोब्ला बि दा बिगियाननि आइदाया बा बिगियानानो जोंखौ मा खालामबोदों ओ मानसि माहारिखौ मोनसे सिनायथि होबोसिननाया जाबोसिननो हमबाय आरो दा आ सासे सुबुङा बा सासे मानसिया अबेबा थांनांगौ जायोब्ला ओ बिगियाननि दिहुनन्नाय आदबजोंनो मा दसे समनि गेजेरावनो ओ गोजान गोजान जायगासिम थांनो हायो। दा आरो गोजान जायगायाव माबा मोनसे खौरां लाहरनांगौबाबो माबा मोनसे ओ जोङो नाहरनांगौ दङब्लाबो बा माबा मोनसे डकुमेन्टस मोनसे लेखा बिजाब बेफोरखौ दिहुननांगौ दंब्लाबो जोङो बिगियाननि दिहुनथाइनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो बिहरनो हानाय जाबाय आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो बिगियाननि गेजेरजों जोब - बनो गैयै, थारमाने ओ माखासे बिगियानारि सम्पद फोर बा माखासे सुबुंफोरनि सम्फद बेफोरखौ जोङो ओ बांहोनानै लानो हाबाय। थाब थाबनि गेजेरजोंनो जोङो ओ माखासे बिलुफोरखौ बारायनानै लानो हाबाय आरो। ओ बिगियानिया मा होनदों गोदोनि आरो दानि मुगानि सुबुंनि गेजेरावबो मामोन बिराद ओ गुवार फारागबो खालामनानै होबोबाय आरो गोदोनि समावहाय सुबुंफोरा माबायदि खालामदोंमोन आरो दानि सुबुंफोरा माबायदि जाबोखो बेबायदिखौबो जों मिथिनो हाबाय। मानि बिगियाननि गेजेरजोंनो ओ गोदोनि सुबुंफोरनिखौ बुंनो थाङोब्ला दानि सुबुंजों जेब्बो ओ जेबो रु जु जाथावानो नङा आरो थारमानि। ओ बै समावहाय मामोन सुबुङा फिथाइ सामथाइ बा माखासे जिब जुनार बा बेफोर बेदर सेदर जिब जुनारनि बेदर सेदरखौनो मा गोथां गोब्रामै जानानै बा माबानानै बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो बिसोरो मा खालामोमोन ओ गावसिनि उदैफोरखौ सुफुङोमोन। थारमानि जिब जुनारफोर बायदिनो जाहैबाय आरो। जिब जुनारफोर बायदिनो बिदिनो गावजों गाव जानाय बा माबा मोनसे ओ नाय बेफोरबायदि जाबाय आरो संनानै जानो रोङै बेफोरमोन। नाथाय दानि दिनावहाय सोरबा संनानै जानो रोङैबा ओ बेबायादि जानो रोङै थाबावोब्ला बेखौ मा होनगोन जुनारजों समान बेफोरबायदि होननानै बुंनो हायो आरो। गासैबो ओ सुखि आराम ओ जिउखौनो मा होनो बिगियाना सुफुंनानै होनो हानाय जाबाय जे रखम ओ गिदिर गिदिर न' बिल्डिं बायदिसिना थाग्रा जायगा आरो माखासे मानसिफोरनि रंजाथाइ माखासे मुवा बेसाद फोरखौ दानानै होनो हाबाय बिगियाननि गेजेरजों। बिगियाननि गेजेरजों जोंनो गासैबो ओ जा आराम आराम थानो मोननाय बा अबावबा थाङोबा आराम आरामै थांनो मोननाय गासिबो बेफोरो ओ जाजोबनो हमबाय। बुंनो थाङोब्ला दा ओ माखासे मा होनो ओ सोरबा सुबुङा बा सोरबाया जायबा जाया सोरगोआव थानायनिजों समान बादिबो होननानै बुंनो हानाय जायो। नाथाय ओ जायबा जाया मा बिगियाननि गेजेरजों ना ख्रेब जानानैबो दङ जायबा जायया बिगियाननि गेजेरजों जोबस्रांलांनोबो हमलांदों। सोरबा सोरबाया बिगियानखौ बांद्राय बाहायनायनि गेजेरजों ओ बिगियाननि आदबजों ओ खारबाय थानायनि गेजेरजों बिसोरो बिसेबां गोबावसिम सम जोरनांगौमोन बेफोर बायदियाबो ओ गुसुं गुसुं जाबोन हमबाय। दा बुंनो थाङोब्ला ओ बिगियाननि गेजेरजों फारसेथिं मोजां जादोंब्लाबो फारसेथिं गाज्रि होननानै बुंनो हागोन। नाथाय बिगियाननि गेजेरजोंदि जोङो गोबां ओ दावगाबोनो हादों बेनि थाखायबो जोङो बाख्नायथाव होननानै बिगियानखौबो बुंनो हागोन। नाथाय बिगियान बिगियाननि मुवाफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ मोजाङै बाहायोब्लानो बेखौ जोङो बायदिसिना गोजौ थाखोसिमाव दावगानो हानाय बेफोरखौबो नुनो हादों होननानै आं बुङो। दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव ओ फोरमायनो सानदोंमोन नामा आंनि बुंनाया
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा नोंथाङा गोदो माबायदिमोन आरो दानि गोदान मुगा बिगियानारि जौगानायाव माबायदि जालांखो बिफोरुननि फारागखौ खोन्था होनायनि थाखाय औ नोंथाङा आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे फोरबोनि सायावसो आङो सावरायनो सानदों बे फोरबोआानो जाबाय आमथिसुवा आमथिसुवा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफांनि फिथाइ सामथाइ एबा बिफांनि माखासे फिथाइफोरखौ जानायखौसो जों बुजियो नाथाय बेवहाय बेबायदि नङा आमथिसुवा होननानै बुङ्ला बैसुमत बिमायानो एबा बैसुमुथि बिख सुवा जानाय बे सुवायावहाय गासैबो मानसि जुमसि बिफां लाइफां जिब जुनार गासैबो सुवा जाजोबो आरोखि बे सुवाखौ नाथाय जोङो मिथिया आरोखि जोङो मा सानो बिफांनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानायखौसो जोङो आमथिसुवा होननानै सानो नाथाय बेबायदि नङा बेवहाय बैसुमत बिमायानो सुवा जायो बे सुवायाव जाहैबाय बेवहाय माखासे सुबुंफोरा माने जोंनि सुबुंफोरा सानथाम सिगां बिनि दैखौ खावनानै दोनखायो मानो होनोब होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ बैसुमत बिखाया स फुवा जायोबा बे बैसुमत बिखानि दैनि हाखौ दैखौ जोङो मोनलोङा होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बेनि अनगायैबो जोंहा बेखौ दैयाव खावखांनानै लाखानानै मोनसे दोनग्रा जायगायाव दोनखानानै बुरजायैनो खौ सानथामसिमहालागै लोङो बेनि उनाव जेब्ला आ फिसवाया बायनानै थाङो अब्लासो जोङो बेखौ फुजा होस्रां फिननानै एबा गोथार खालामफिननानै जोङो बेखौ लोंफिननाय जायो आरोखि बेबायदि दङ बेल' नङा जोंनि बर' समाजाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो गामि गामि बयहाबो गामियाव ओंखारनानै रायजोफोर सेंग्रा बोराय बेफोर ओंखारनानै जोङो गामिनि लामा एबा फोथारनि हाग्राफोरखौ जोङो एवस्राङो बे एवस्रांनायाव मानि थाखाय एवस्राङो होननानै बुंदोंबा बैसुमुथियानो सुव जायोबा जेब्ला जोङो बे आमथिसुवा दिनाव एवस्राङोबा सुवा जानानै बे बिफांफोरा एबा लाइफांफोरा रजा होननानै जोङो रजा एबा थाबै देरा होननानै जोङो फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो गामि गामि ओंखारनानै बेखौहायो हाग्राफोरखौ एबा बिफांनि दालाायफोरखौ जोङो दानस्रांनाय जायो एबा एवस्रांनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो गामि गामि थांनानै जोङो गामि गामि बयहाबो गामि गामि जोङो मा खालामो माखासे खेला होयो एबा फिथाइ सामथायाइ ज' जायो हाग्रा एवस्रांखांनायनि उनाव जोङो जाय हाग्राफोर एवग्रा बियो गावबा गाव न'निफ्राय लाबोयो सोरबा थाइजौ सोरबा खान्थाल सोरबा आनारस सोरबा थालिर बेफोरखौ लाबोनानै रायजोआवनो ज' जालायनाय जायो बेखौ जाखांनायनि उनाव गावबााव न'आव थांफिननायनि उनाव जेब्ला बेलासि जायो बे बेलासियाव जोङो बोराइ हानजा आरो सेंग्रा हान्जा ज' मोननै हानजाजों जोङो फुटबल एबा बल बादिलायनाय जायो बे बल बादिलायनायाव जेबो बेसेन एबा ट्रफिनि बाहाय थाया जाय देरायो देरहाबाय जाय हान्जाया देर जैरैहाय देरहाबाय जेरैहाय जोङो बोराय हानजा एबा बा सेंग्रा हान्जा मोननै हान्जा थायो बे हान्जायावहायो सेंग्रा हान्जाया देरहाबा देरहाबाय बेवहाय जेबो माखासे थ कफि होनाय एबा माखासे मा होनगोन बेखौ माखासे दान बान्था एबा हो‌ मो बान्था होनाय जाया आरोखि बेखायनो बेवहाय जोखांनायनि उनावहायो एबा बेखौ जोबखांनायनि उनावहायो सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' ज' ओंखारलायनानै बे फोथारावनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि काबादिेल खेला होनाय जायो बे खाबादि खेला होनायाव जोंङो गामि लायै गामि होनाय जायो बबा गामियाव सेंग्राफोरााब बा बुरजा थायो। बबा गामियाव सिख्लाफोरा बुरजा थायो। बेनि थाखायनो बबेबा गामियाव सिख्लाफोर एसेल' दंब बेहाय काबादिखौ होनायाया बबेबा बबेबा गामियाव सिख्लाफोरा बुरजा दंङब्ला बेवहायो बेवहायो क खाबादिेलाबो होनाय जायो खाबादि खेला गेलेनो। थाखाय जोंहा मोननै हान्जानि गोनांथिया जा थारो मोननै हान्जा नंङाब्ला जोंहा काबादि खेल खेला गेलेयो जाया आरोखि। बेनि थाखायनो जोंङो बबे गामियाव सिख्लाफोर दं बे गामियाव काबादि खेलाखौ होनाय जायो। जेरैहाय सिख्ला बुरजा गामियाव जोंङो खानजा मोननै दानानै जोंङो बेवहाय। खाबादि खेलाखौ होनाय जायो। बेवहाय देरहा बाबो जोंङो जेबो बान्था होनाय जाया। बेखौ ओरैनो रंजाथाइनि नामावसो होनाय जायो एबा थि खेलाखौ गेलेाय जायो। एबा जोंनि दाफोरा मोजांङै थाथों राफोदै थाथों बिनि थाखायनो बे खेलाफोरखौ होनाय जायो आरोखि। बेनि उनावहाय जोंहा बुरि सिख्ला हानजा बेफोरखौ जोंङो माखासे बेंखन सोरगिदिं मु सारि सोंथेनानै बेवहाय मेगन खाथेनानै हांसोनिबो हांसो हमहैनायबो बादायहोलायायनाय जायो आरोखि बे बादाय होलायनायाव जाय हांसोखौ मोनो एबा मेगन खाथेनाय सुबुंङा मोनो। बेनो गावनि जागोन आरोखि हांसोआ सेंग्राया सिख्लाया मोनोबा सिख्लााया मोनगोन एबा बुरिया मोनोबा बुरिया हमनानै मोनोबा बिहा मोनलांगोन न'आव। आरो बे मोनलांनायखौ जों? बिसोरो न'आव आरामनो न'खरै जाहैनो हागोन आरोखि एबा फिसिनानैबो दोननो हागोन। बेयो जाय मोनदों बिनिसो गोसो जाहैगोन आरोखि बियो गाव मा खालामो बिनि उनाव बेहायो रायजोयैनो ज' ओंखारलायनानै बेवहायो जोंङो गासैबो गामि ह'लैनो। बेवहाय अमा मासे सिथारनानै जायो आरोखि बे अमा मासे सिथारनाया जाहैबाय जोंङो रायजोआवनो जानाय जायो। बेवहाय जेबो सेंग्रा सिख्ला बासिलायनाय थाया खेबसेयैनो ज' जायो। बेनि उनाव जाखांनायनि उनाव जोंङो बयबो। गावबा गाव रंजानानै गामि हलैनो रंजानायनि बे आमथिसुवा होननाय फोरबोखौ बिदाय हरनाय जायो आरोखि।
बेखौ जोंङो आंङो मानि थाखाय नोंथांनि सिगांङाव बुंदों होननानै बुंङोब्ला दानि दिनावहाय बेफोर माखासे जोंनि फोरबो जों फोरबोखौनो बुंनांगोन आमथिसुवाखौबो। मानो होननानै बुंङोब्ला बे फोरबोखौ जोंङो आथिखालाव बांद्राय खुंनाय नुनो मोनला जायनि जउनाव बेयो लासै लासै गोमालांनो हमदों आरो इयुन जोलैफोरा आमतिसुवाया मा बेखौ मिथिनाय नंङा जायनि थाखाय। बे आं नोंथां सिगांङाव बेखौ फोरमायदों बेनि थाखायनो जोंङो आमतथिसुवाखौ फालिनांगौ आरो फालिबाय थालांनांगौ आरो इयुन जोलैनोबो खोनथालांदांगोन दि बियो मोनसे जोंनि फोरबो। जोंनि एंगारनो हायै फोरबो होननानै जों बेखौ। खोन्थालांनांगोन आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। इयुनाव जुदि ज' लोगो मोनलायनाय जायोब बिनिख्रइ बांसिन खोथाखौव रायलायगोन नोंथां।